औ नोंथां खोनादों
खोनादोंना नोंथां? आं नोंथांनाव फन हरनायनि जाउनानो जाहैबाय मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायनो आं फन हरदोंमोन नोंथांनि थाङा फ्रिना?
औ नोंथां बुंनायसाय मा आयदा नोंथां।
दा आयदायानो जाहैबाय ओ जोंनि बर'फोराहाय गोदो गोदाय
औ नोंथां।
नाफोरखौ माबोरै? माबे माबे खायदाजों माने हमनानै जायोमोन सानानै। जायोमोन बेफोरनि बादै आरो ना।
औ थारैनो नंगौ नोंथां जोबोद मोजां आयदा।
औ दा आंनो एसे जागायग्रोनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां जागोन दे।
औ। फाय गिबियावनो ना हमनाय होनोब्ला थ' गोदो गोदायनि आबौ आबैमोननिफ्रायनो नाफोरखौहाय गोबां रोखोमनि आदब खायदाफोरजों हमनानै जाबोदों बा ना हमनानै माखासे आ समफोराव हाय जिउ खुंनायखौबो नुबोदों आरो ना। ना हमनानै फाननानै। ना सारनानै ना गुरनानै। दा गिबियावनो नाफोरखौहाय बोरै बोरै हमो जोंनि ओनसोलफोराव आं नोंथांनो एसे फोरमायग्रोनो सानदों नोंथां। आमफाय गिबियावनो जोंनियावहाय नाखौ बोरै बोरै बोरै मोनो बोरै बोरै सायो होनोब्ला, जोंनियावहाय सेनजों सायो सेन ओमफ्राय बिनि बे जेखाइजों गुरो बिनिफ्राय आ ओ मा होनो बै औवानि मोनसे खखा होनो आरोना खखाखौ खखाजोंबो हमो। बेनिफ्राय दैमा बिलोफोरावहाय बिब्दिनो बान्दो थेनानै दहाथा बोनानै नाखौ सारो ओमफ्राय बेनिफ्राय मुसारि बोनानै मुसारिजों बोनानै ना खौ हमो ओमफ्राय ओ अनेकथा रोखोमनि नाखौ अने अनेक आदब खायदाजों हमो आरोना। दा बिनि मादावनो मोनसे दंबावो आरो जोंहा ओ जेरै गोदो जों उन्दै उन्दै समफोरावहाय नाखौहाय बोरसि दान्दा जोंबो लफायोमोन आर ना जों। गिबियावनो बे ओ खानस्रि जावौ नङा होनोमबा नोंथां खानस्रि ना खौ मोननो थाखाय खानस्रि जावो खानस्रिखौ आदार नांगौ आर ना मा खामसिया मोनसे नानि आदार नालाय जोंनि पेरासुट नांगौ ना लफायनो थाखाय बरसि नांगौ बेनिफ्राय नाया माखौ जायो होनबा खानस्रिखौ जायो बेरे फिसाखौ जायो। बेनिफ्राय सोरबा सोरबा खैजोमा बिदैजोंबो बोनो। अनेक बायदि रोखोमनि मोनो आरो। ओमफ्राय दानि समफोरावहाय ओमफ्राय नानि आदारखौ मोनसे ओ अनलाइन फ्रावबो मोननाय जायो बोरसि दानदाफोरखौ अनलाइनफ्राव बिहरो आरो ना मानसिफ्रा बे गिदिर गिदिर नाखौ लफायनो थाखाय। ओमफ्राय मोनसे दुप्लिकेट आदार आर ना दुप्लिकेट आदार मोनो आरोना बेखौ आदार बायदि गावसिोरनि आ जाग्रा आदार बायदि नुयो आरो। जोङा बेजों फोरो बेयावनो आन्दायनानै बोनानै फैखायो आरोना जेरै सुलफोरखौ बोनो बवालिफोरखौ बोनो आजि आथिखालिथ' गोदान गोदान आदब खायदा ओंखारबाय नालाय आथिखालनि मुगायाव दा गोदोनि समफोरावथ' बोरसि दान्दाखौ जोङो औवाखौसो दाननानै लायोमोन नङाम मोनोंथां औवाखौ दाननानै लायनानैसो जोङो सि खानानै बोरसि खानानै बिदि दुनो मोन आरो आरो जेरै बाथा होनाय बाथा होनायफोराबोथ' जोंहा बाथा होनाय होननानै बुङोब्ला दा जेरै जोङो फाथिसिनाखौहाय थुख्रा थुख्रा जखानि हास'नानै खानानै बोरसि खानानै बानायोमोन आरो बिनिफ्राय माबाखौबो जोङो बै जुखाम थेरा गैया होनबा बेजोंबो जोङो ओंखाम सेराजोंबो जों बाथा बानाय मोनो बाथा अनेक रोखोमनि बोननोमोन आरोना आरो गोदोनि समफ्रावाबो बिदिनो मा होनोमोनलाय नाखौहाय जेन'बा दंग' दंग'फ्रावहाय खाटल होनाय होननानै बुङो हबा बे खाथल होनायाहाय बेवहाय मुरा थुरा बिदिनो जेबोर ओ माबा माबि जांसिरिफोरखौहाय औवा जांसिरिफोरखौहाय मा हासुंफोरखौ बेहाय सोनानै दोनो सोनानै दोननानै बिनिफ्राय सोमनानै दोननानै बिदिनो दस सन्द्र दिन सोमनानै दोननानै उनावहाय सारो हमोमोन आरोना नाफोरखौहाय दा बिनिफ्राय साननानै नायबाय आरोना दा बेफोरखौ एसे खम जालांनाय नुुबाय आरो ना दा ओरैहाय नोंथांमोननि ओनसोलफोरावसो माबोरै माबोरै हमो माबोरै माबोरै सारनानै जायो माबोरै माबोरै मा रोखोमै नाफोरखौ सानानै जायो बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे आङो बुंना होदो दे
औ ओ नंगौ नोंथां थारैनो जोंनि माखासे बर'फोरा बै समाव माखासे ना हमनाय आदबफोर द
बेनि गेजेराव आं मोनसेखौ बुंनो नागिरदों जेखायजों ना गुरनायखौ बुंनो नागिरदोंं जेखायजों ना गुरनाया जोंनि बर'नि मोनसे जोंनि हारिमुजों गोथौ सोमोन्दो थानाय मोनसे गुरनाय नङा होमबा ना हमनाय आदब नङा होमबा नोंथां जोंनि बर'जों एखेबारे खाथि सोमोन्दो थानाय आरो जोंनि हारिमुजों सोमोन्दो थाथारनाय जेखायजों ना गुरनाय बे जोंनि मोनसे ओरैबायाददि सोमोन्दो दंथारो आरो खाथि सोमोन्दो दंथारो जेराव जों ना गुरनाय आदबफोरखौ जोंनि माखासे दोरोङारि मोसानायफोराव जों बेफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ जेखाइ, खबाइ ना लुनो ना गुरनाय होनना बुङोब्ला जों मा सिगाङावनो मोनथिग्रोनांगोन जेखाइआ मा रोखोमनि आरो जेखाइखौ बोरै बानायो। जेखाइखौ जोंनि बर'फोरानो बानायो जाय जोंनि सिगांनि समफोराव बर'नि गाहाय सुबुं जाय ओ एसे बैसो जानाय सुबुं बिसोरखौ बानायनाय नुयोमोन ओ जेरै जेखाइखौ जों औवा फोरजों बानायो जों सिगाङावनो औवाफोरखौ ओ दाननानै लाग्रोयो। दाननायनि उनाव मा खालामो बेखौ खाथि होयो आरो
बे फिसा फिसा फिसा फिसा खाथि सानै बे खाथिखौ जों फोरानग्रोयो आरो राननायनि उनाव जेब्ला बे खाथिया रानबाय राननायनि उनाव मा खालामो जोङो बेखौहाय जोङो जेखाइनि थाखाय हेबसै आरो नङा होमबा जेखायनि थाखाय मोनसे महर होयो आरो ट्रेंगोल बायदि मोनसे महर होनोसै ओमफ्राय बेनि उनाव लोगोसे आरो खबायखौ बानायो खबाइखौ माने जेखाइ बानायनाय लोगो लोगोन जों खबाइखौ बानायो मानो होनबा खबाइआ जों खबायावसो नाखौ सोयो नालाय दा जेखाया जाहैबाय मोनसे गुरग्रा ना हमग्रा ग्रा आरो खबाइआ जाबाय सोग्रा ना सोग्रा दा जोङो बेखौ बानायनायनि उनाव मा खालामो जोंनि माखासे आइजोफोर जाय बिलोफोराव दुब्लिफोराव बा दैमाफोराव बा बहाबा नाला फोराव थांनानै ना गुरनाय बेफोर आदबफोरा जोंनि बरफोरनियाव दंमोन आरो दा औ ना गुरैनाय बबावबा दैबावफोराव थांनानै बै समाव आरो मोनसे आदब समाव जोंहा जोंनि एखेबारे खाथि सोमोन्दो थाथारनाय होनना बुङोब्ला जान होनाय नङा होमबा नोंथां। जान होननाय होनना बुङो जों बान्दो खोनायानै ओ ना हमनाय आरो बानायनाय बे जानहोनायाव मा खालामो जों सिगांग्रो ओ सैत्र बैसाग बे समफोरावनो जों मा खालामो जेब्ला दैया एसे उम दैया बोहैनायनि सिगां सिगां समफोरावनो जों जेब्ला अखा हायै बोथोर नङा हाथारसै सप्ता खनसे बा मास मोनसेसोनि गेजेरावनो अब्ला जों मा खालामो बेयावहाय जेनेबा माखासे बान्दोफोरखौ एसे थेथला थेथलि खालामनानै बेयाव मा खालामो सेरेनफोरखौ होथेयो आरो सेरेन होनना बुङोब्ला मा मा औवाफोरखौ आरो औवाफोरखौ खाथि गिदिर एसे गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर सैनानै मथा मथा गोजौ हेबनानै मा खालामो होथेयो आरो होथेनायनि उनाव खावसेजोंहाय मा खालामो बिजोंहा ना फैग्रा खालामो आरो दै फैग्रा। ओमफ्राय उनाव बेखौ मा खालामो मोजां सेरेनफोरनो गोलाव होनानै- मा खालामो दै बोहैनानै जेब्ला दै बोहैनायजों लोगोसे नाया बारनो थाखाय नङा होमबा नोंथां। बारनो थाखाय माखासे मानि एसे गोलाव माबा होनानै मुसारि थोसारि होनानै सेरेन होनानै बेयावहाय माने नाखौहाय फैनो थाखाय जायगा बानायो आरो बेयाव मा खालामो गोबां रोखोमनि ना फोर नाङो जेरै बारलिफोर सिन्थाय बारलायलायो।
उम
फोर थथा बामि ना बाला बाथिया फिटि थिख्रि मावा आरो गोबां रोखोमनि नाफोरा बेफोराव नाङो आरो मा खालामो जोंनि मानसिफ्राबो थ' बेफोर नाफोरखौनो फानो आरो बाजारफोराव बा बहाबा खाथिनि मारकेटफोराव बा सोरबा ओमफ्राय आरो माखासे मानि नाफोरखौ मा खालामो जेब्ला आग्लायो आरो बेफोरखौ गोरलै गोरलाम माखासे नाफोर थाया होमबा नोंथां फिथिख्रि फिथिख्रि बेफोरखौथ' जानो हाला नालाय मा खालामो बे समावहाय नाफाम देनाय हुदाफोर दंमोन आरो बेफोरखौनो मा खालामसै जोङो फोरानसै सान्दुंफोराव फानो फोरोंनायनि आरो मा खालामसै ओ जेब्ला द्राय जायो गोरा-गोरान जायों आरो एखौ एसे सानदुंआव होबावसै खालार जानायनि
माखासे मस्ला मस्लि होनानै ओ गाहेनफोराव उवालफोराव नङा होमबा नोंथां होनानै बेफोर खौनो जेनेबा थास थुस बायदिसिना होनानै
औ
आव सोनाय बेफोर हुदाखौ जोङो नुयोमोन आरो ओ बेफोरखौनो गोबां दामनि उनावहाय फानाय जायोमोन आरो नङा होमबा नोंथां नाफाम बानायनानै दा बेफोरजोंनो रां खाबायोमोन आरो बै समाव
औ नोंथां
औ नोंथां औ
सावरायनांगौथ' गोबां दंमोन। नाथाय समनि आंखाल जोंहा नङा होमबा नोंथां। औ
जों ना हमनायनि आदब खायदानि बारै माने सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां थारैनो आंबो जोबोद गोजोनबाय दे नोंथां
दे बेयदिबा